औ खोनादों ना नोंथां आ हेलौ खनायाखै नामा हेल औ दाथ' ओरैनो दङ
अ दा सानजौफुनि ओंखाम जाबाय नामा
जाखांबाय
खोनादों ना नोंथां
औ खोनाबाय दं हेल' खोनायाखै नामा
सानजौफुनि ओंखाम जाबाय नामा नोंथां
औ जाखांबाय
अ दा इनिफ्राय नोंथाङा ओरैनो दङब्ला
औ
आं नोंथांजों मोनसे आयदा लाना सावरायनो सानदोंमोन
खोनादों नोंथां
औ खोनाबाय दं
अ दा नोंथाङा ओरैनो दङब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदा लाना सा सावरायनो सानदोंमोन
औ दे बुं
अ दा जोङो ओ मिथिंगायारि ओ बिफां लाइफां दा बे बिफां लाइफांनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा बिफां लाइफां होनना बुङोब्ला ओ जोंनि सोरगिदिं थानाय जिहेथु जोंनि मेगन सिङावनो बिफां लाइफांखौ नुखायो नङा होमबा दा जोङो बे बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो माबायदि बानजायनाय मोनो बा लाइफाङा सुबुं माहारिजों माबायदि सोमोन्दो दङ नोंथाङा बेनि सायाव इसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
उ औ जोंनो बिफां लाइफांखौ नांगौ मानोना जोंहा बिफां लाइफाङासो जोंनो थांनाय थांनायाव जोंनो अक्सिजेन होयो एबा जोंनो माने दुनाव थासारिनिफ्राय जों खौ एसेबाबो गुसुु खालामना होयो बिफां लाइफां थायोब्ला जों जेरै जोङो सान्दुं मोसायाव बिफां लाइफांनि सिङाव जिरायोब्ला जोङो गाव गावखौनो गाव माने थान्दा जायगायाव थानाय एबा गुसथु साया जायगायाव थाबा जों गावखौनो गाव मोजां मोनो
आचचा आचचा
आरो जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय जों गोबां हेल्प मोनो एबा जोङो बिफां बिफां लाइफां बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिफां लाइफां दं जेरै दंफां गिदिर गिदिरनिफ्राय जोङो गोबां मुवा बेसाद बानायनो हायो एबा बे बानायनाया जेरै - जोङो न' बानायनो थाखायबो जोंनो दंफांनि गोनांथि जायो। गावनो थांनानै थानायाव जेरै थानो थाखाय न' बानायनायावबो जोंनि दंफांनि गोनांथि जायो। जेरै जोङो दं-दंफांजों जेरै जोङो थिं होनो था खाय जोङो न' बानायनो थिं होनो थाखाय जोङो दंफांखौ बाहायनो हायो जोङो जेरै बा थाम महरै
बटा औ केन्सि बाटाम बाटाम केन्सि ओ बेफोरबायदि नांगौ जायो।
औ आरो जोङो बिदिनो दर्जा बानायनो थाखाय जोङो दं नख'रनि गोनांथि जायो। जेरै आरो जोङो खोरखि हारि बानायनि थाखाय जोङो बेफोरावबो जोङो दंफां गोनांथि जायो।
औ
बेफोरबायदिनो जो दं दंफांनिफ्रायनो गोबां जेरै न' बानायनो थाखायबो दाथ' फाखानि न' बानायो ना बेफोर नुबानायनि थाखायबो जोंङनो दंफां गिबियावनो जोङो दंफांजों सो न' बानायनो थाखाय जोङो बेखौ मा होनो दंफांसो माबा बानायनानै लाग्रनांगौ गोनांथि जायो।
औ दा बेनिफ्राय नोंथां औ दा जोङो दंफां लाइफांनिफ्रायथ' जोङो गोबां ओ टक्टा केन्सि बाथाम जों बेफोरबायदि दिहुनन्नानै लायो। फारसेथिं जोंनो दंफां लाइफाङा गोबां फिथाइ सामथाइ होयो खायसे खायसे दंफां लाइफाङा जोंनो। फिथाइ सामथाय होयो जों जानानै जायनिफ्राय जोङो मा भिटामिन मोनो सक्ति मोनो नङा होमबा नोंथां? दा बेनिफ्राय दा दंफां लाइफां गैयाब्ला ओ दा जोंनि बुहुमा माबाय दि महर लागोन दा बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
बिफां लाइफां गोयाब्ला माने जों गावनो थांना थानो थाखाय जोङो गोबां खस्थ' मोनगोन जेरै जोङो। बिफां लाइफांनि बायदि जोङो। सिजेनखौ लायो नालाय आरो बिफां जेरै दानि जुगावनो जेरै बिफां लाइफाङा दायो खम जाबोबाय सुबुं अनजिमाया बांसिन जाबोबाय बिफां लाइफाङा खम जाबोबाय बेनि जाउनावबो जेरै गुदुं गुदुं माने बारहावाया गुदुं थासारि जानो हमबाय बांसिन आरो बिफां लाइफां गैयाबो माने जोङो जानो लोंनो जोङो गावनो गाव मुवा बेसादा गोबां खम जायो माने बिफां बिफां गायनानैसो जोङो अकिजेन मोनो। आरो बिफां गायनानै जोङो गावनि जानांगौ माखासे मुवाफोरखौ जोङो बुथुमनानै लानो हायो। आरो गोबां जेरै बेसेन गोसा गोसा दंफां लाइफांफोर दङ।
औ
दानि जुगावथ' खमखौनो नुनो मोनसै। जेरै अरनबारि बेफोर बायदि गोबां बिफां लाइफांखौ माने दानस्रांनाय दानस्राङो। गिदिर गिदिर हस्पिटेल एबा कलेज बानायो बेफोर बायदिनो। गिदिर गिदिर बानायो बेफोराव जोंहा गोबां बिफां लाइफाङा खहा जायो।
औ।
औ।
दा बेनिफ्राय नोंथां जों बुंनांगोन जे जिहेथु दंफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो। बेखायनो जोङो दंफां लाइफांजों जोङो मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ दा जोंनि जिहेथु सुबुं अनजिमा बांबाय थादों बे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव थानाय जायगानि आंखालाबो बांदों बेखायनो थानो थाखाय जोङो गोबां न' बां लुनो थाखाय दंफां लाइफांफोरखौ दान नानै फोजोबस्रांनाय जादों। दा बे दंफां लाइफां दाननानै फोजोबस्रांनायनि बेलायाव बेवहाय गोबां बोथोरनि दुंखावनाय। जानो हमदों बा अखा हानायनि बिबाङा खमायनो हमदों फारसे फारसेथिं दंफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव गोबां जायगाफोरा मा होनो बिदुंजों मा दुंखावनाया बांनो हमदों। दा बेखायनो जोङो दंफां गायनाया जोबोर गोनांथि जानानै फैदों।
दा बेनिफ्राय जोङो आरो दंफांफोरनिफ्राय जोङो गोबां बानजायनाय जोङो। खामानियाव गोनां जोङो मुवा बेसाद बानायनानैबो लानो हायो। दा जोङो हालेवनो थाखाय जोङो नांगोल नांगोल जंगाल। बा नांगोल जंगाल बानायो जोङो बेखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन। आरो जोङो खायसे खायसे ओनसोलाव जोङो दालां बानायो। दा बै फिसा फिसा निजोराफोरखौ बारनो थाखाय जोङो दालां बानायनायाव जोङो दंफां गिदिर गिदिर दंफांखौ खायसेखौ जोङो हाखावनानै काट बानायनानै टकथा बानायनानै जोङो दालां बानायनाय जायो आरो जोङो खायसे खायसे। दंफांखौ जोङो थोंजोङै डाइरेक्ट खुन्था बानायनानै गायनानै जोङो दालां
बानायनाय जायो दा बेफोर बायदिनो जोङो दंफांखौ गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। आरो फारसेथिं जोंनि नांगौ बायदि जोङो टेबोल, सियार। बायदिसिना जोङो दंफांनिफ्रायनो जोङो बानायना लानो हायो। दा बेखायनो जोङो बुंनांगोन दंफाङा सुबुं माहारिजों मोनसे गोथौ सोमोन्दो दङ।
उम।
दा बेनिफ्राय नोंथाङा आरोबाव दंफां। दंफांनि सायाव जोङो आरो मा मा खालामबावनो हायो बा दंफांनिफ्राय मोननाय फिथाइफोरनिफ्राय जोङो मा मा? भिटामिन मोनो बा मा मा मोनो बेनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ब जेरै जोङो नै दायो दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां फिथाइ सामथाइ मोन थाइजौ दंफांनिफ्राय खान्थाल दंफांनिफ्राय खान्थाल फिथाइ मोनो जेरै लिथिखु दंफांनिफ्राय जोङ लिथिखु फिथाइ मोनो। बेफोरखौ जानानै जोङो गरम जोङो गोबां माबा मोनो भिटामिन मोनो। एबा जोंनि जोंनि बे जोंनियाथ' बेयो बिफां लाइफाङाव जोङो मेडिसिन होनाय जाया जोंनि गामियारि ओनसोलाव बेफोरनिफ्राय जों गोबां भिटामिन मोनो जेरै सफारि सफारि फिथाइ एबा गोबां फिथाइ मोननाय जायो दैज्लां बोथोरावनो बांसिन फि फिथाइखौ जोङो मोननो हायो जेरै इनिफाइ जोङो गावनो नां गावनि नांगौनि थाखाय जोङो गोबां मानसिफोरानो जेरै गय दंफां बागान बानायनानै लायो जोङो गय फिथाइखौ फाननानैबो जोङो गोबां हेल्प मोनो
औ दा जोङो ओ बिफां -लाइफांनि बागानबो बानायनानै दा जेरै बेसेन गोसा बिफां- लाइफां होनना बुङोब्ला जोङो गाम्बारि सिगुन बा ओ बेफ फोरबायदिनो जोङो गाम्बारि बागान बानायनानै बा सिगुन बागान बानायनानै जोङो बेखौ फाननानै जोङो गोबां रां खामायनानै न'खर सालायनायाव जोङो मा खालामनो हायो हेफाजाब खालामनो हायो
दा बेफोरबायदिनो जोङो ओ गोबां जोंनि नांगो खायसे नांगौ बुस्थुफोरखो जोङो बायनानै लानो हायो दा बेखायनो जोङो ओ बि फां -लाइफांफोरखो गायनानै ओ बागान खालामोब्ला ओ जोंहा मोजां जायो आरो न'
खोनादों ना नोंथां
दा बेनिफ्राय ओ नोंथाङा ओ दंफां लाइफां जोबलांनायफोरखो ओ जोङो माबायदि सुफुं फिननो हागोन बेनि सायाव इसे फोरमायना होनो हागोन ना
जोंनो बिफां- लाइफाङाथ' जोंथ' गोबां बिफां लाइफां जोङो सानस सेवाव जेनेबा बिफां लाइफां दानो ब्ला जों गोबांथार दाननाय जायो बिनि थाखायनो जोङो गयबो माने बिफां- लाइफां गायनांगौ एबा दान जोंनाथ' ओरैनोबाबो फाइभ जुनाव जोङो बिफां लाइफां गायनायनि दिन होननानै जोंथ' बयबो मिनथियोना बेनि अनगायैबो जोङो ओ बेलेग बेलेग दिनावबो जोङो बिफां- लाइफां गायनांगौ माने बिफां लाइफां गायनायानो जोंनि थाखाय जोंखौ गोबां
मा होनो हेल्प होयो एबा जोंनि जिउआव गोब बां जेरै जों बिफां बिफां- लाइफां गायनानै गायनानै जोङो गोबां इदिनो जेरै बिफां -लाइफांनिफायबो जोङो औ
दा जोङो ओ बिफां- लाइफांखो गायनांगोन आरो लोगोसे बिब फां लाइफांखो जोङो जोथोनबो लानांगोन गायना दोनबाल' जानाय नङा ओ नांगौ बायदि दै हासार होनानै जोङो बिफां- लाइफांखौ ओ बोरमा मोसौ जानायनि फ्राय जोङो ओ रैखाथिबो लाखिनानै जोङो जोथोन लाखिनांगोन होमबासो जोंनि बिफां- लाइफाङा थांनानै थागोन दा जोंनि सावरायनाया ओ एसे गोबावानो जाबाय नोंथां दा बेखायनो ओ जोंनि सावरायनायखो दोनथ'निसै नामा नोंथां